अ खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों?
अ नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ।
आङो नै न'नि दुब्लि खाथियावनो थानाय गंसे दलङाव जिरायनानै दङ नोंथाङालाय मा खालामदों?
अ आंबो दा ओरैनो दङ नोंथां?
औ
नोंथाङा ओरैनो दंबा? ना फिसिनायनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ नोंथां
औ बिदिबा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय ना फिनायनि बागै
औ जागोन बिदिब्ला नोंथाङा खोनासं।
औ औ
ओम
औ
नोंथाङा र'
ना फिसिनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आरो।
ना फिनायनि बागै
औ औ
र' ओ समानथाइ गोनां आरो आबुं आदारनि थाखाय नायाथ' जोबोर गोनांथार।
औ औ
ओ जोङो देहानि थाखायबो ओ गोनांथार प्रटिनखौ बेवहाय मोनो।
औ औ
मानोना बेवहाय भिटामिन ए आरो भिटामिन डि थानायनि अनगा गायैबो केलसियाम आरो फसफरास थायोना
औ औ
फोथार दैमा हाखर हाला बिलो बिलोमा जेरावबो थाजोबो आरोना ना थानायनि थाखाय सुबुङा गावनो ओ हमनानै एबा खम बेसेनाव बायनानै जानो हायो आरो।
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां
अ थ
आरो गुबुन फारसेथिं ओ सुबुं अनजि मायाबो बांबोनो हमबायना
औ औ
बेनि थाखायनो दैमा दैसा बिलो बिलोमाफोरा खमायलांनो हमबाय सुबुंफोराथ' ओ फुख्रि आरो बिलोमाफोरखौ फबनानै न' लुनो हमबो।
औ औ
आरोबावथ' इयुन समफोराव बांसिननिफ्राय बांसिन खम जाबावगोन होननायाथ' जों डाइरेक्ट बुंनो हाखागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
ओम
नोंथांमोनहाबो न'आव गोबां ना फिसियो नामा नोंथां?
औ न'आवलाय फियो नोंथां ओ बिगाथा थाम बिगाथाम गोनां हा दङ बेहायनो जेसे फ्रिजों जावहोनानै बिदिनो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोर बिदिनो फिनाय जाबाय आरो ना नोंथां
औ औ
न'आव बिदिनो नाफोर हगारनानै फिनानै जाबासो माने बायनानै जालायलाय नाङा आरोना
औ औ नंगौ नोंथां
औ नोंथांमोनालाय
जोंनाबो जोंहाबो जोबोर गिदिर फख्रि दङ नोंथां
औ
जोंनाथ' बिगाब्रैसो जागोन नोंथां नायाबो जोबोर गिदिर गिदिर दङ
औ
न'आवनो फिसिनानै जानायाथ' जोंनि थाखाय जोबोर मोजां नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ न'आव जोंहा गिदिर गिदिर ना दङ बिदिनो ग्रास काप बिदिनो बाहु रौमिरखा बिदिनो कमलखाट
औ
ओमफ्राय बिदिनो ना गोबां ना दङ आरो मागुरबो दङ जोंनाव आरो जोंनि फख्रियाव खुसियाबो दं आरो गोबां नाखौनो जोंनियावहाय दा मोननो हागोन आरो नोंथां
औ
थायलेण्डबो मोनगोन जोंनियावहाय फुख्रियाबो जोबोद गिदिर नालाय नोंथां
औ होमबा नोंथांमोननि न'आव मालाबा थांनानै आलासि जाहैनानै नोंथांमोननि ना खौ जाहैनो हागोन ना
नोंथां फैयोबाथ' जोबोर मोजां जागोन
थांगोन दे नों
औ जोंनाव गिदिर गिदिर ना मोनजायो नोंथां जाय फैयो बेनो जोंनाव जोबोर गिदिर गिदिर ना मोनजायो आरो जि जों न'आवनो फिसिनानै जानाय बायदि जाखाया जों बायनानै जानायाथ' ओरै जाय जों मुलि बायदिसिना होनानै जाना होनानै बे फिनाय जायो नालाय नोंथां जोंना दा न'आवनो फिसिनाया फ्रेस जायो न'आव आराम फिनानै जेनेबा जोंनिया थ' दा गांसोल'सो मोनजानाय जायो नालाय नोंथां
औ औ फख्रिफोराव बिदि औ फख्रिफोराव बिदि हाग्रा गिदिर गिदिरफोर थाब्लाथाय फोसाबो ना मायो
आं बारा मोजां खोनायासै नोंथां
फुख्रिफोराव हाग्राफोर थायोबा फोसाबो नामायो नोंथांमोना
हेलौ
हेल'
औ औ
फुख्रिफोराव हाग्राफोर थायोबा नोंथांमोना फोसाबो
अ बेखौथ' जोङो फोसाबनाय जाया नोंथां बिदिनो नायानो जोंना ग्रासखाबानो हाग्रा जाखायो नालाय नोंथां बेखौ नो जानानै बिसोरनो साफा जाखायो आरो मा ग्रास कापखौनो बुरजा हगारथारदों नोंथां गोगोमनो
आरो नोंथांमोना ना बुरजाबालाय बिदिनो बाजारफ्रावबो फानहैनो हागोनदां एसे आरजिनो हागोन ना
औ औ औ जोङो बेखौनो फाननानै बे खरस जायो जोङो मालाबा मालाबा लांनानै आरो न'आवबो बोखांनानै जायो मानसि फैयोबा जोङो इदिनो बोखांनानै संनानै होयो बिदिनो न'नि लकेल दाउ लकेल ना माबा जाबा बयबो मोजां मोनजायो नालाय
औ
बेखौनो जों बोखांना होयो आरो फानोबो जोङो बिदिनो फाननानै जोङो बेजोंनो ख'रस लाबोयो थाव संख्रि बानलु बेजोंनो जोङो नायानो बुरजा दंखायो नालाय जोंना बेजोंनो जों मोजां खर'स मोनजालाङो आरो
औ
औ
मोजाङानो होनबा ना फिसिनाया नोंथाङ
मोजां नोंथा थाङाबो एसे बुरजा फिसिनो हायोबा मोजां जागौमोन नोंथां औ
नोंथाङाबो मालाबा जोंनाव लांफैनो हागोन खावसे जोंनाथ' जोबोर बुरजा जाबाय नालाय नोंथां
औ जागोन दे नोंथां ओ बिदिनो आलासिफोर फैबाथाय लायनो थांगोन दे नों नोंसिनि न'वावनो
औ मालाबा जोङो फुख्रियाव हाबोब्ला नोंथांखौ लेंहरनाय जागोन आरो लांफैनो थाखाय
औ जागोनदे नोंथां
नायाथ' जोंना सायना फुथिबो दङ' सायना फुथि ना खौथ' जोङो जोबोर गोथाव मोनो जानो गोदै गोदै दैसब दैसब जालाय लायो आरो नोंथाङा कमलखारखौ मोजांसिन मोनोना ना साइना फुथिखौ मोजांसिन मोनोना ना गिदिरखौ जानो मोजां मोनो नोंथाङा इसे
आंहालाय ना साइना फु थिखौलाय दिनैसो खोनानो मोनदों आरो ना मोनजाफेराखै औ नोंथां होनबा बेखौसो जानो लुुबैनाय मोनबाय आङो नों होननायखाय एसे मोनजाफेरि ना खौबो जानो लुगैयोना
औ औ जोबोर गोथाव जायो बेबो गिदिर गिदिर देरथारो जोंना बोसोर बोसोर नि ना थायो नालाय नोंथां
औ
जाबाबो जा फोजोबनो हाखाया जोंहानिखौथ
औ
औ बिदिबा नोंथाङा चाइना फुथिखौनो जागोन आरो
औ जानोसै खोमा जानो लुुबैबाय माथो नोंथाङाबो बिराद गोथाव गोथावबो होनहरबाय ना।
औ एखेबारे आराम हाननानै सायनानै फ्रेम जल मस्ला संख्रि बानलु ज्रोम होनानै संनानै जाहोगोन गोन नोंथांखौ माब्लाबा फैमारनांगोन नोंथांङा।
औ दे थांगोन दे नोंथां।
औ आं गोथाव गोथाव संनो रोंखायो नाफोरखौ। नोंथाङा नाफो नांगौ माजों जानो गोसो जादों एसे फोरमायहरदो दे।
आंङो बिदिनो नाफोरखौलाय ओंख्रि थाबानो जाजायो जेजोंबो
औ औ
मेवाइजोंसो जानो लुबैदों आंङो नोंथां।
खोनायाखै नोंथां।
मेवाइजों।
अ औ औ औ औ बेबो मेवाइ गोखैयाबो जोंनाव दंखायो नोंथां नोंथांङा होमबा जेबो जिंगासिनांला जायखिजाया नोंथांङा फैदोल आं
नोंथांमोनावनो गासिबो दंजोबो बोलाय
औ औ आं संनानैल जाहोसिगोन आरो मा दंखाजोबो नोंथां। औ आंथ कमलखर नाखौबो जोबोर मोजां मोनो।
औ
औ जोंहा ना फिग्रा नालाय नाफोरनि नामखौबो मोनथिजोबो आरो नोंथां।
औ दे होनबा बिदिबालाय नोंथां।
औ औ र नोंथां ओमफाय दा दोनथ'लायनोसै नामा होमबा? उनाव फैलायदो नोंथां औ औ औ